औ।
औ। गोजा औ खोनादों। गोजोन मोनाबिलि।
गोजोन मोनाबिलि। ओ गिबियाव मा होनदों?
नोंथाङा मा खालामदो?
औ दायो आङो जिरायनानै दङ।
आतसा।
ओमफ्राय नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय दिनै मोनसे ओ ओ बिखयनि सायाव रायलायनो हरदों। आरो बे बिखयआ जाहैबाय ससियेल मिडिया बे ससियेल मिडिया माने दानि जुगाव माबायदि गोहोमखो खोख्लैदों बेनि सायाव रायज्लायनो सानदों रायज्लायजागोन नोंथां?
अ अ रायलायजागोन।
औ। थ' नोंथाङा ओ खायसे बे ससियेलडिया मेडियाजोंनो सोमोन्दो थानाय सोंथिफोरखौ सोंनो हागोन आंनियाव।
औ औ थ बिदिब्ला बुंनाय नोंथाङा ससियेल मिडियाायाव दानि उन्दैफोरनि उन्दैफोराव मा मा गोहोम खोख्लैदों
औ थारैनो बे मोन मोनसे मोजां कुइसन। ओ। जोङो नुनो मोनदों आ गिबियाव आं आगोलनिफ्राय ला बुंनि जोङो जेब्ला उन्दै सममोन ससियेल मेडियाफोरनि ओ बाहायनाया गोबां खमथारमोन। बुंनो थाङोबा जों ससे ससियेल मिडिया होनना बुंङोबाथ' जोङो मेइेनलि फेसबुक इन्सटाग्राम टुइटार बेफोरखौनोबो साननाय जायो जोङो। बिनि अनगायै ओ आ इउटुबाबबो मोनसे रोखोमनि ससियेल मिेडिया दा बेफोरनि बाह बाहायनाया जों जेब्ला उन्दै सममोन बे समा माने खोब खममोन आरोखि नाथाय दानि दिनाव जोङो नु नुनो मोनदो बे मियानि बाहायना फोर गोबां जादों आरो बे गोबां बाहायनायनि जाउनाव दानि उन्दै उन्दै बै गथ'फोरनि जेनिखि जिउ खुंनाय बै जिउ खुंनाय राहायाव माखासे गोहोम खोख्लैनायखौ नुदो नुनो मोनदों आ जेरैबायदि बै माने उन्दै गथ'फोरा दानि दिनाव मबाइल लायो नालाय दा बे मबाइल लानानै ससियेल मेडियायाव माने आ नांथारै नां जायखौ माने बै गथ'फोरनो गोनांथि नङा बे गोनांथि नङि भिडिय बा जायखिजाया ओ गाज्रि हाबा हुखा बेफोरखो नुनानै देनोंदे लाइमोन गथ'फोरा खायसे गाज्रि लामाथिं आगान आ जानायखौ नुनो मोनदों बेनि अनगायै गायैबो आरो आ खायसे खायसे माने जाथायफोर जानाय नुनो मोनो जाय बे माने बै ससियेल मिडिया गैयै समाव बेफोरबायदि जाथाया जायाखैमोन दा बेफोर फोरनि अनगायै जोङो ससियेल मिडियायाव जाय गथ'फोरानोखि बेस्थ' थाबाय थादों बे गथ'फोरनि आ फरायनायनिफ्राय लानानै बा गेलेनाय हाबा हु खानिफ्राय लानानै गासै बिथिङावनो माने ओ खायसे गथ'आ बा ओ उन्दै गथ'वा माने गोजानाव बा सोलोंनायनिफ्राय ओ माहोनो एखौ आलादा जानानै थां थालांनो नांदों दा बेफोर माने बे ससियेल मेडियानि जेंना होनजायो आरोखि बे माने आ गथ'फोरनियाव बेबादि माखासे गो गोग्लैदों
आतसा
जोङो आरो मा होनो गाज्रिखौल' बुंबा जानाय नङा ससियेल मिड दियानि गुबुन मोजां बिथिंफोरबो दङ नङा होमबा खायसे खायसे मोजां बि बिथिंफोरफोरखो जोङो सानबा साननो हायो जेनेबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावनि रोंगौथिफोरखौ दिन्थिनो हायो नङा नोंथां
औ औ नंगौ
जेरैबायदि नोंथाङा खायसे ओरैनो बिदिन्थिफोर होनो हागोन ना जेनेबा माबायदि रोंगौथिफोरखौ दिन्थिनो हायो।
अ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बांसिनानो जाय गुन जेरैबायदि खन्थाइ आवरायनाय बांसिन मानसियानो ससियेल मान ससियेल मिडियानि गेजेरजोंसो जेनेबा बे गावनि गुन बा रोंगौथिखौ भेदिअ खालामना नै ससेल मिडियाआव हेगारनाय जायो अब्लासो गुबुन गुबुनफोरा बो आथिखाल जुगावथ' ससियेल मिदियाखौ बांसिनानो बाहायो स' बेजों लोगोसे गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायो लोगोसे मोसानाय बा फरायनायनि गेजेरजोंबो जोङो ससियेल मिडिया बाहायनाय जायो ।
थारैनो
उम
ओ जिखिना माने ओ बिदिन्थि होबाय बेयो थारैनो नंगौ । ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो । ओ गावनि रोंगौथिखौ गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनानै गुबुनफोरखौबो जोङो ओ गोसो बोहोनो बा गोजोनग्लायनो हायो । बेनि अनगायै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओ मा होनो इनफरमेसन गेदार खालामनो हायो । नङा होनबा मोनसे जा जों दा दाबसे जायगायाव थानानै गुबुन दाबसे जायगानि माने खौरांफोरखो ओ मोननो हायो । नङा ओमबा दा मा होनो बेफोरबायादिनो ओ जोङो ससियेल मिडियानि ओ खोथाखौ बुंनो थाङोबा जेनेबा ससियेल मिडिया बाहायनाय खाबु आरो बे खाबु बे मोन बो दं
उम आरो नोंथाङा बेखौ बासायनायनि मा मा राहा लागोन दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरा बांद्राय ससियेल मिडियायाव एक्टिभ जायो स' बेखौ बासायनो मा राहा ला गोन नोंथांआ
थारैनो जोबोद मोजां कुयसन ओ जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों गथ'फोरा आखायाव मबाइल लानानै सुसियेल बेयाव माने इंगेज जाना थानायखौ नुनो मोनदों । दा बेख फोरनिफ्राय जोङो बै गथ' उन्दै उन्दै गथ' ओ जोङो ससियेल मिडियानिफ्राय ओ गोजानदाव थानो थाखाय जोङो खायसे खायसे प्रग्राम जेरैबायदि एवारनेस प्रग्राम लानाय ओ बेफोरनि अनगायैबो जोङो बै उन्दै गथ'फोरखौ ओ ससियेल मिडियाव एंगेज जानायफोरखौ जों लाखिनो थाखाय जों बिसोरखौबो मोनसे हाबायाव फौ खा लाखिनाय जेरैबायदि टिउसन बा गुबुन फरा फारिफोर सोलोंनाय बा खेला दुला गेलेनाय बायदियाव जों लाखिनो हायो बेफ गोहोम गेब जोङो खायसे खायसे ओ माने जायफोरफोरखो गथ'फोरा मावनानै मोजां मोनो बे ससियेल मिडियामाव बे हाबाफोराव आंखौ लाखिब्ला
उम
ओ बिसोर माने ससियेल मिडियानिफ्राय बासायना लाखिनो हागोन खौ आं सानो माने
औ नोंथांनि आवाजआ एसे माने थेर थेरायदों माने नेटवार्क प्रब्लेम नामाथाय
औ जानांगौ न फ्राय दाबो सावना मोजां थाङाखैना?
दा मोजां फैदों।
थारैनो।
ओमफाय नोंथाङा ससियेल मिडि इया बाहायोना?
थारैनो बाहायो आंबो।
औ
ओ ओमफ्राय आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुुबैदों नोंथाङा ओ सुसेल मेडियाखौ बाहायनानै जेनेबा नोङो ओ मा होनो ओ माबायदि नाङो बा नोङो सुसेल मिडाखौ बाहायबाथाय माफोरखो जोङो जेनेबा ससियेल मिडियानिफ्राय आब बा ससियेल मिडाव नोङो नायनानै गाहाम नाङो?
आतसा गिबियावनो आं ससियेल मिडियानि अ अ ससियेल मिडिया बाहायब्ला मा होनदोंमोन?
अ नोङो ओ नोंथाङा जेनेबा ससियेल मेड या बाहायनानै आ मोजां मोनो ना मोना बेफोरबायदि मोनसे कुइसन होननानै बुंजायो जेनेबा नों ससियेल मिडियाव बाहायबा मा रोखोमनि ओ कन्टेन्टफोरखौ नायो बा ओ माफोरखौ खालामनानै मोजां मोनदों ससियेल मिडियाव?
आङो ससियेल मिडिया बाहायनानै मोजाङानो नाङो जायफोर जों बाथ्राखौ मोनथिया बा मोनथिनो लुबैयो बेखौ गिबियावनो जों ससियेल मिडिया खुलिनाय लोगो लोगोनो मोनथि मोननाय जायो। आरो कनटेन्ट होनोब्ला ससियेल मिडियाव गोबां ओ बाथ्रा थायो जायफोरखौ जोङो मिनथि मोना बे फोरनि गेेजेरजों जोङो खायसे बाथ्राफोरखौ खायसे गेदेमा सुबुंनि बोसो बाथ्राफोर खौ मोनथिनानै बा बिसोरनि बोसोनफोरखौ लानानै जोङो मोजां नाङो बा खोनानानै जोङो मोजां नाङो आरो आं दासिमबो ससियेल मिडिया बाहायदों खिन्थु खायसे खायसेयाव आङो जोबोर खम। बाहायनाय बाहायो। आ बांसिन ससिल मिडिया बाहायब्लाथाय जोंनि जिबायदि साननाय हनाय बे साननाय हनाया एसेब्लााबो खम जायो।
थारैनो। नोंथांनि बुंनाया बेनो जेनेबा ससियेल मेडिया मिडियाफोराव इंगेज थाबाय थायोबा मानसिनि माने क्रियेटिभिटि। बेयो खमि लाङो बेखौ होनदों नोंथाङा मा मा रोखोमनि ससियेल मिडिया बा ससियेल प्लेटफर्मखौ बाहायो।
आङो फेसबुक बाहायो ओमफ्राय ओ आङो दा सेटि बिदि इउस खालामो। ओ। ओमफ्राय ओ इउटुब। बेखौनो बाहायो इउटुबाव लोगोसे नोंथाङा इउटुब बाहायो ना।
थारैनो बाहायो आंबो।
आतसा।
ओमफ्राय मा होनो ओ सादजि पेथिया माने नोंथांखौ माबोरै हेल्प खालामो।
आङो सेटजि पिटिखौ बुहुत गोबावनि उनावसो बे मोनसे प्लेटफर्माव फैदों माने आङो गिबियाव मिथियामोन सेज पिटिखौ खौ ओमफ्राय दा लासै ला आं दा सेटि पिदि इवुस खालामनानै ओ खायसे इ इनफरमेसन जेराव जोङो बेनि कुइसनखौ सार्च खालामोब्ला। बिदि एनसारफोरा ओं। आरो ओ बेबायदिनो आङो मोननैसो जाय कुइसनखौ आङो मोनथि मोना। बा बेखौ आं। सार्च खालामनाय जायो। आरो लोगोसे ओ खायसे। ओ रिपर्टफोर थायो। जेनेबा रिपर्टफोरनि। बागै बुजि मोनाबा आं बेखौ केपचार खालामनानै बेवाहाय दायनाय जायो आरो
औ आ माने सारज बिटियाव गासैबो रोखोमनि कुइसननि एन्सारखौ होनो हायोना?
गासैबो रोखोमनि
जेनेबा नोंथाङा जि कुइसन जि कुइसन माने सार्टिजिपि ति आव टाइप खालामनानै होगोन बे कुइसननि एन्सारखौ सासे पिटिया होनो हायोना?
औ हायो
औ मोजाङानो अब्ला बिदिबा आ सारत जिबिटि बाहायना जों खायसे बाथ्राखौ मिथिनो हागोन अब्ला न'?
औ औ खायसे मोनथियै बाथ्राफोरखौबो जों मोनथिनो हागोन बा जों माबा मोनसे इनफरमेसनखौ नों बुजियाखैब्ला बेनि बाग बेबो जों मिथिनो मोनो आरो
थारैनो ब्ला आ आथिखालाव माने ससियेल मेडिया बाहायनाया जोङो जेनेबा बाहायनो रों रोङोबा जोंनि बेनिफिटआ गोबां दङ नङा
गोबां दं औ औ
सावरायनायनि गेजेरजों रोखा जाबाय बेयो ओ नोंथांजों ओ ससियेल मिडियानि सायाव रायलायना गोजोननाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिमबो
लाखिथ'नोसै हब्ला नोंथां न'
औ दे